नोंथाङा आंनि रावखो खोनादों? औ नोंथां।
औ खोनाबायना नोंथाङा औ हेलौ
आं खोनानो मोनदों बुंलाय बुंलाय बुंलाय आं खोनादों।
होमबा आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै कल खालामदोंमोन आरो नोंथाङा नोंथांनाव‌।
औ सावरायनो हागोन।
थाङा ओरैनो दंखायोना?
औ ओरैनो दं‌ आं। दा
अ' होमबा आयदाखौ लानोसै ना?
औ लाजागोन मा आयदानि सायावबा?
अ' दोरोङारि ओंख्रिनि सायावनो लासै नामा नोंथां आयदाख
औ लानो हागोन।
अ' अ' जोंनावथ दोरोङारि ओंख्रि होनना बुङोबा अनला दाउ ओमफाय अनला मेववाइ ना ओमफायो सबाय दाउ आरो सबाय, साम' बिफोरखौ मिथिखायोना नारजि अमा
बुं नंगौ मिनथियो।
होमबा दा सबायजों सामजोंनिखौनो आङो फोरमायना होनसै नामा नोंथांनो।
औ फोरमायजागोन।
औ औ होनबा जोङो सिगाङावनो सबायजों सामजोंखौ संनोबा सबाय ओंख्रि संनोबा थ' खारै नांगौ होननानै मिथिखायोना नोंथाङा?
नंगौ नंगौ
अ' बे खारैखौ माने जोंनिथिं जायो सबाया सबायखौ माने मारा होखांनायनि उनाव सबाय बिगुरखौ सावो आरो। ना सावनानै मा खालामो सावनानै हाथबप्ला जानायखौ दैजों सिथमनानै लायो। दैजों सिथुमनानै लानायखौ माने गोबाव थांनायनि थाखाय आरो ना। सिथुमनानै खथा खथा लादु बादि खालामनानै दोनो बेखौ ओमफायो बे खौ ओंख्रि संनायनि सिगां माने गेलासाव एबा खुरैफ्राव मगफ्राव जगफ्राव फसरनानै लायो आरो ना साादानिजों उ ओमफायो बे सादानि जों फसनना लानायखौ माने फसरखांबा मा खालामो सबायखौ जेनेबा होख्रेमगोरो एवनानै लानानै खोनाबायना नोंथाङा औ औ औ जेनेबा हाबाफ्राव खामफ्लायफ्राव एबा संगायफ्राव लानानै सबायखौ एसे एवनानै लानानै गुदुं खालामना लानानै बेखौयो होख्रेमनानै लाबाय बथलफोरजों एबा माबा जिनिस माबाफोरजों हासुं फोरजों जायो आरोना जिजों होख्रेमनानै लाबाय होख्रेमनानै लानो खौ बे सबायनि बिगुर गुरा गुनायनि थाखाय जोङो आरोबाव बेखौ उवालाव देनानै लायो आरो ना खलथाया गुनायनि थाखाय उम ओमफ्राय बेखौ मोजाङै जावस्रिनानै एसे बेखौ सुनानै रुनानै लाग्रो आरोना जोङो रुना लागोरबाय ओमफाय बेनि उनाव जोङो साम' खौ सिगाङावनो दाननानै दोनखाग्रोनांगौ ना
औ औ
साम'खौ दाननानै दोनबाय साम'नि बिजौखौ दानबाय आरो बेखौ दसे दैयाव सोमहाबनानै सं ख्रि होननानै सोमहाबनानै दोनबाय आरो ना संख्रि होनानै सोंहाबनानै दोन्नानै जोङो मा खालामो मोजाङै उनाव मनाफ्राव एबा बस्थाफ्राव जेनेबा सोनानै मोजाङै नाहु नाहु साम'खौ सुयो आरो ना साम' नाव मैला थायोना
औ
औ औ बेखौ नोगोर मानजिबाय आरोना गोजों जाजासिम ओमफ्राय बेखौ मानजिखांनायनि उनाव आरोबाव सुबाय खेबनै खेबथाम बिदिनो मोजां साफा जाबा मा खालामो जोङो सारायाव थाव संख्रि बानलु जिरा मस्ला मोजां होनानै बेखौ एवफ्रामनानै लायो। एसे मोजां एव फ्रामनानै लाखांनायनि उनाव जोङो सबाइ रुनानै दोननाया सबाय रुनानै दोननायखौ जोङो होसननानै होयो माने ओमफाय मोजाङै गोदौ होनानै माने साम'आ गजासिम जेनेबा गोबाव आदा घन्टासो बिदिनो ग्लाब ग्लाब गोदौ होखांनायनि उनाव जोङो मा खालामो साम'खौ गग'ना गवाखै सोबख'नायो आरोना ओंख्रि जाजा जा सिम जानायसिम बिनि उनाव जोङो गोजां बोथोरफ्राव संबा दुन्दियाफोर ओमफ्राय गोलोम बोथोरफ्राव संबा जोङो गंगार दुन्दिया बिदि होनानै आराम संख्रि नांजासे माबायो आरोना आरो। खोनादोंना नोंथाङा औ औ नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना नोंसिोरनिथिं माबायदि माने गुबुन गुबुन जायोना
औ औ नंगौ एसे गुब
अ
अब्ला जोंनिथिं सबायजों साम माबोरै ओंख्रिखौ सङो बेखौ एसे फोरमायनोसै अ जोङो बेयावनो जोंनि हाखर हाला बिलोफोराव थांनानै जोङो सबबाय जोङो सामखौ हमना लाबोयो हमना ला बोनानै जोङो बेखौ हरसे थाला सोमना दोननाय जायो आरो ओरैनो दैयाव बा दोखसिफोराव मोजाङै सोमना दोननाय जायो जाय सोमना दोननायनि उनाव उनाव अखानायै जोङो बे सामखौ दानना लानाय जायो आरो। जोङो सामखौ सोबनानैबो जानो हायो बा सामखौ बखनानै जों साम एन्थाल औ फिसा फिसखो सोबनानै जायो आरो। बखनानैबो जानो हायो जोङो।
माने जोंनिथिं बे फिसा फिसाखौथ बखजायाना नोंथां
औ बिजिफोरजों जोंनिया सना लानाय जायो बेनिफ्राय जोङो बेखौ मैथाजों एवबनानै जानाय हुदाबो दङ आरो जोंनि
ए अ
बिनिफ्राय दा जेब्लानाखि जोङो मोनसे दिगसियाव जोब माबाना सोमना दोनबाय सोमना दोननायनि उनाव जोङो बिखौ बिनि लान्जायखौ बा बिनि माबाखौ खरखौ गारनानै जोङो दानस ना लानाय नि उनाव जोङो बेखौ
गारा नोंथां औ औ खरनि दाखोनखौना
औ नंगौ बेनिफ्राय जोङो बेखौ जायखि जाया जोंनि दुब्रि बा बे जोंनिथिं दुमब्रु बिलाइ होनना बुङो बेफोर जायखि जाया मोखैफोरजों साफायै बा संख्रिफोरजों साफायै मोजां बिजाल नुुब गैया जासे सुना लानांगौ आरो सुना लानायनि उनाव जोङो जेब्लानिखि बेखौ ओ दिहुन्ना लायो अब्ला जोङो थाव संख्रि मस्ला ला मसलिन जोङो सामब्राम माबा माबि होनानै एवग्रोना लायो आरो सुखांनायनि उनाव जोङो बेखौ गौ
औ
मोजाङै एवखांनायनि उनाव जोङो बेयाव माबा होनाय जायो आरो उनाव जोङो सोमनानै दोननाय जेरैबायदि जोंनि सबाइखौ जोङो बेयाव एवफ्रामनाय जायो जेनेनो जों सबाइखौथ जों नोंथाङा बुंनाय बायदि साफा खालामना लाखायो नायनि उनाव जोङो बेखौ सबाय डाइरेक्ट बेयावनो होना होनाय होनाय जायो आरो जों एवबाय
अ साम एवनायावनो नोंथां
साम एवनायाव नों होना होनाय होयोआरो बेनिफ्राय जोङो बेयाव दसे एवफ खालामगोन आरो उल्था उल्थि खालामसिगोन खोस्लिजों बिनिफ्राय दसे एवनायनि उनाव जोङो बेयाव मोनजासे जखानि दै होनानै जोङो बेखौ दसे खम गुदौ गुलाब होनानै जोङो ओंख्रि मोननाय जासे जोङो बेखौ गुदौ होनानै ओ जेब्लानि खि एसे रानदबगोन बा जोंनि जखानि रोखोमनि ओंख्रि जागोन अब्लानिया जोङो बेखौ ओ नोंथां बुंनाय बायदिनो गंगार दुन्दिया बा दुन्दियाफोरखौ होनानै जोङो बोखांनाय जायो आरो
होमबा नोंथांमोननिथिं आरो मा माजों जाबावनाय जायो
सबायखौ जोंनिथिं बांसिन दाउ दाउजों संनाय जायो आरो खुसियाफोरजोंबो खायफा सुबुंफोरा जायो यो बिनिफ्राय जोङो सबायखौ ओरैनो सबाय गोजायैबो जानायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरो
होमबानो फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा नोंथांमोननिथिं माने खारैखौ मारै बानायो जोंनिथिंथ खारैखौ सबायाइनि बे माबाजों खलथाजों एबा सबायाइनि माबा जों बेखौ सावनानै बानायो आरोना सबायाइ आरो बेसरखौ सावनानै बानायो नोंथांमोननिथिं माबोरै खालायो बानायो माने खारैखौ
ओ जोङो बे खारदै जोंनि खारै बेखौ जोङो गिबियावनो थालिर फस्ला बा थालिरनि मुराफोरखौबो जोङो जावख्लाबबो जावख्लाबनानै बेखौ दाब्ला दाब्ला फिसा फिसा जायनाखि थाबनो राननायनि थाखाय जोङो बेखौ बेबायदि दान्नाय जायो नङाब्ला जोङो थालिरनि बे माबाखौबो मादाखौबो लानाय जायो बेजों। लोगोसे जोङो जेब्लानाखि खा‌ बे थालिरनि आथिया थालिर होनना बुङो जोंनि जायगाफोराव बेनि ओ माबाखौ
आलुखौ लायोब्ला बांसि सिन खारै मोननो हायो होननानै जोङो मिथियो बेनिफ्राय जोङो बेखौ मोजाङै सान्दुंङाव फोराननानै गोरान जा जासिम जायखौ जोङो अर सावनाय‌ नि उनाव हांगोन मोननो हायो बे हांगारखौ जोङो मोजाङै हाजों बे मोजाङै दैजों सिग्लिनानै बा नानानै जोङो मोनसे लादु महर बनायनाय जायो आरो बे लादुखौनो जोङो साननैसो दोननानै इखौ दै होनानै बिनिफ्राय रोसि सि दिहुननाय जायो आरो। बेखौनो जोङो खारदै बानायनायो आरो जोंनि ओनसोलफोराव बांसिन थालिरनि ओंखारनाय फस्लानि खारदैखौनो बांसिन बाहायनाय जायो बेनि अनगायैबो जोङो दायो बायनानै मोननाय हिसाबै जोङो। सौवदा खारै बेफोरखौ बो बाहायनायखौ जोङो मिथ
औ औ बेखौबो बाहायो औ नोंथां। माने जोंनिथिंबो बांसिनानो बे थालिरजोंखौ बानाया आरो ना जोंनिथिं बांसिनानो सबाय एबा बेसरखौ स सावनानै मारा होखांबा बे बिगुर थायोना खलथा थायोना बेखौ सावनानै माने हाथफ्ला जानायखौ गोबाव थांनायनि थाखाय दैजों सिथमनानै दोनो आरो ना लादु लादु बानायनानै औ औ बेदि। बिदि माने। होमबा नोंथाङा सुखबायदों
औ औ हागोन नोंथां। ओ जोङो गिबियावनो खुसिया खौ दुमब्रु बिलाइजों मोजाङै बिनि बिगुरनि बिजानुखौ जोङो फा खालामना लानाय जायो। बिनि उनाव जोङो खुसियाखौ हानानै साफा बिनि बिबु खि खौ गारनानै जोङो खुसिया खौ गथा गथा दानसना लानाय जायो। दानसना लानायनि उनाव जोङो बेयाव नांगौ रोखोमनि था थाव ओ सामब्राम माखासे गुफुर सामब्राम मा खासे मस् ला बायनाय बा मस्ला हारि होनानै जोङो बेयाव बानलु संख्रि होखानानै जोङो एवना लानाय जायो आरो। एवना लाखांनाय जानायनि उनाव जोङो जेब्लानि बिखौ मो जाङै दै होनानै मोजाङै फोमोन जासे एवना लायो होमबानिया जों बेखौ बोखांनोबो हायो। बोखांनानै मोनसे खुरैफोराव दोनना लानाय जायो आरो बिनि उनाव जोङो सुब ओ सबाइखौ ओ सबायखौ जोङो रुनो हायो आरो।
औ औ माने बेलेग दोयाव आरोना औ औ औ औ।
यैनो मोजाङै मोनखा होना लायोब्ला दाइरेक बे मोननाय बा बे एवनाय खुसियावनो भाजियावनो बेयावनो होनानै जोङो ओंख्रिखौ फोमोननाय जायो आरो। बिनिफ्राय जोङो बेयाव माखासे संख्रि बानलु नायनाय खौ जोङो सिगावनो होखानायजों लोगोसे आरोबाव आसियाव बा माबायाव बिनि आ खायाव बा खुरैफोराव लानानै नायनायबो दङ आरो। जोङो बांसिन आखायाव लानानै नायनाय खौ बांसिन
औ औ औ उम उम होमबा गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम सावरायफानायनि थाखाय आंजों अ अ दे होमबा नोंथां दोनथसै ना
औ अब्ला जोंहा समाबो जाबायना अ दे।